औ बिदिब्ला ओ बे समाव नोंथाङा माबोरै दङ?
आंथ' मोजाङैनो दङ नोंथां। नोंथाङालाय माबोरै दङ?
औ दासान्दि आंबो गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथां। थिगनो
बिदिब्ला आङो नोंथांखौ दिनैनि बे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों लिरनाय एबा फरायनायनि बागै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादों नोंथां। नोंथाङा आंनो दसे सम खौ होनो हागोन ना नोंथां? बिदिब्ला जोंना ओ लिरनाय एबा फरायनाय होनोब्ला जोंना ओ गिबियावनो उन्दै एबा गोरलै ओ थाम बोसोर ब्रै बोसोर बिदि सुबुंनिफ्राय जोंना जागायलाङो।
नंगौ नोथां।
औ ओ बे फरायनाया जोंना मालाबाबो जोबथा ओ जेसेबांनो देरलांगोन एसेबांनो जोंना फरायलांबाय ओ थानोबो हायो। बेनि थाखायनो जोङो फरायनायखौ ओ जोबथा एबा सिमा गैया होननानै जोङो मोनथिनानै मोनो एबा हमनानै लायो जोङो। ओह नोंथाङा बिदिनो ओ लिरनाय एबा फरायनायनि सायाव एसे सुंद'यै फोरमायना
औ नोंथां।
औ
फरायनाय एबा सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जोङो बिमा बिफानि सायाव जों सावरायनो गोनां जागोन मानोना बिमा बिमा बिफायानो जोंनि गिबि फोरोंगिरि होननानै जोङो सानना लानो हायो बिसोरनो जोंखौ जोनोम होदों बिसोरनो जोंखौ फोरोंग्रोदों बिनि उनावहाय जोंहा फैयो गुदि फरायसालि गुदि फरायसालियाव जोङो जोंनि बेसिक बा जोंनि फाउन्डेसन खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। गुदि फरायसालियाव जोङो सोलोंजेननाय सोलोंथाइखौ जोङो लानो हायो आरो बिनि उनाव जोंहा फैयो ओ गेजेर फरायसालि गेजेर फरायसालियाव जोंहा बिदिनो आरो बिनि उनाव फैयो जोंहा गोजौ फरायसालि आरो बिनि उनाव जोंहा फैयो गोजौमा फरायसालि सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो जि लेखाजों सोलोंनाय बेखौल जों सोलोंथाइ होननानै बुंनो हाया मानोना जोंहा गोबांयैनो नुनो मोनो ओ गोबां गिदिर गिदिर फरायनायब्लाबो साख्रि बाख्रि मावनो ओ साख्रि बाख्रि मोननो हायाखै होननानै जोङो मिथिनो मोनो सोलोंथाइ होनो सोलोंथाइ बा फरायनाय होनोब्ला जोङो गासैबो बिथिंनिफ्रायनो रोंनायखौसो जों गोरों होननानै बुंनो हागोन आरो नोंथां जेरै मावनाय दांनाय आखल आखु
नंगौ नोंथां
बाहेरा खामानि बेफोरखौ रोंनायखौसो जोङो रोंगौथि होननानै बुंगोन आरो नोंथां नोंथां दा नोंथांनि बादिब्ला सोलोंथाइया मा सोलोंथाइखौ मा होननानै सानो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ नंगौ नोंथां ओ आंनि थाखायथ आंनि साननाय बायदिब्ला जोंना सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सासे सुबुंनो गोनांथार एबा ओ जिउआव मोनसे नां थारगौ ओ जानानै फैनाय मोनसे गियान होननानै आङो साननानै लायो मानो होननानै बुङोब्ला ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला बे जिउआव एबा बे बुहुमाव जेबो ओ खामानिखौनो जाफुंनायखौ जोङो नुनो मोना ओ जा औ ओ जोंना सोलोंथाइ होननानै लेखा फरा फरायनानै गोरों जानायखौल ओ होना होननानै जेनोबा नोंथाङा ओ बुंनानै गालांबाय थिग बेबायदिनो जोंना लेखा फरा गोरोंब्लाल जोंना सोलोंथाइ ओ लानायखौ बे जोंनि थाखाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला जोंना सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला ओ जोंना ओ गासैबो बिथिंनिफ्राय ओ रोंखा रोंनानै फैनाय जेनेबा जोंना ओ गियान आखल आखु ओ सोरबा गेदेर सुबुंजों माबायदि ओ सावरायलायनांगौ सोरजोंबा ओ उन्दैखौ माबायदि मान होनांगौ ओ गेदेरनिफ्राय बोरै मानखौ लानांगौ बेफोर गासैबो जोंना सोलोंथाइ बेनिखायनो औ बेनिखायनो जोंना ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला बे बुह बुहुमाव जोंना ओ जिउखौनो जोङो खोमसि होनना खोमसि होननासो सानना लानांगौ होननानै बुंब्ला जाय सुबुंनि याव जोंहा सोलोंथाइ गैया एबा जाय सुबुंआ ओ सोलोंथाइ गैया बे सुबुङा जोंना ओ गुबुन सुबुंजों बोरै रायज्लायनांगौ एबा सोरजोंबा बोरै रायज्लायनांगौ माबेबा मोनसे खामानिखौ मारै मावनांगौ सोरखौबा बोरै मान होनांगौ एबा उन्दैफोरखौ बोरै ओ मान होनांगौ गेदेरफोरखौ बोरै सिबिनांगौ बेफोरखौनो रोङाब्ला जोंना ओ बे बुहुमाव एबा उम जोंनि जिउखौ जोङो खोमसि होननानैसो ओ सानना लानांगौ
नंगौ नंथाय सोलों थाया जोबोर गोनांथि मोनसे सानस्रि होननानै जोङो सानना लानांगोन मानोना सोलोंथाइ गैयाबा अब्ला ना जों जेरावबो आवगायनो हानाय नङा दावबायनो हानाय नङा जेरै जों नुनो मोनो गामि दखराफोरावनो जोंहा सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय बांसिनानो दिन हाजिरा मावनानै जानांगौ जायो जेबो साख्रि बाख्रिनि फारसे जोङो हो सोनो हाया जाहैयो बेफोरबायदिनो जिउ खुंलांनायाव जोबोद गोब्राब जानानै फैयो नोंथां
औ नंगौ
फिसायानो जोंनि गिबि मोनसे नांगौ खान्थि होननानै जोङो बेखौ साननानै लानांगोन आरोना नोंथ
औ नंगौ थारैनो नोंथां
मानो होनोब्ला जोङो सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोङो जेबोखौनो मावनो आखायाव लानो हाया बा जोङो लेखाखौनो फरायनो रोङाब्ला जोङो थगायजागोनबो गुबुन मानसिफोरजों ओरैनो माबा मोनसे लिरनाय दंब्लाबो जोङो फरायनो रोङिनि जाहोनाव जोङो माबा मोनसे होननानै जोङो थगायजानायखौबो जों नुनो मोनगोन नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां
दा बे बेफोरबायदिनि थाखायनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनां दा जोंनि बिथिङाव सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो लेखानि गियानखौल' जोङो फरायसालियाव होनाय खौ जों नुनो मोनो बाहेरा ओम' फोरोंनाय बा जोंनो दायो सोलोंथाइनि सायाव जोंनो नांगौ जे जोङो जिउ खुंलांनो थाखाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो माबायदि राहा लामाखौ लानो हायो बेफोरखौ फोरोंलाङोब्लाबो बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइसो नङा होन
औ नंगौ नोंथां
बेफोरखौ फोरोंलाङोब्लाबो जोङो इयुनाव जोङो जाहाथे साख्रि बाख्रि नाङालासिनो जोङो
औ
न'खर संसार खुंलांनो हायो बेफोरबायदि राहा लामा खौ जोङो लालांनो हायो दा नोंथाङा सोलोंथाइ जा जों फरायसालियाव फरायनो मोनदों बेफोर खौ एसे सोलायोब्ला मोजां मोनगोन ना बिदिनो थायोब्ला मोजां मोनगोन नोंथाङा एसे बुंना होनाय
औ नंगौ नोंथां ओ आंनि थाखायथ' ओ जोंनि ओ दा जेरै जोंनि फरायसालिफोराव ओ फोरोङो बेयो ओ जोंनि ओ गोनां एबा जोंनि नांगौ जानाय ओ सोलोंथाइखौ ओ सुफुंनो हायाखै होननानै आङो सानना लायो मानोनि मानो होनना बुङोब्ला जोंना ओ गुबुन हादोरफोरखौ ओ जोङो ससियेल मेडिया बायदिसिनानि गेजेरजों जोङो नु नुनाय बायदिब्ला गुबुन हादोर ओ जोंनाहाय ओ सो फ-फरायसालियाव फरायनायजों लोगोसे बिजाबनि सो ओ गोबां बाथ्रा सोलोंनायजों लोगोसे ओ गोबां बाहेरा ओ गियानफोरखौबो जोंना सोलोंनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेजों लोगोसे जोंना बायदिसिना गेलेनाय ओ बायदिसिना खामानि मावनाय एबा ओ बायदिसिना मुवा बानायनायफोरखौबो जोंना फरायसालियावनो ओ सोलोंफानायखौ जोङो फरायनायजों लोगोसे सोलोंफानायखौ जोङो नुलांनो मोनदों बिदिनो बिदिनो जोंना ओ दाबायदियाव जोंनि फरायसालियाव ओ जोंना फरायनायजों लोगोसे गोबां ओ गियान ओ बेफोरखौ फो फोरोंलांफायोब्ला आङो ओ जों मोजां जागौमोन होननानै आङो सानो मानो मानो होननानै बुङोब्ला औ दा जोंनि ओ फरायसालिफोराव ओ बायदिसिना ओ बेफोर ओ गाज्रि जेनेबा जोंना ओ जागा साफा खालामनाय बायदि फोरखौ जोंना ओ फरायसालियाव फोरोङा नालाय बेफोरखौ जोंना ओ गोनांथिथार होननानै जोङो सानना लाया। बिदिनो जोंना ओ बिदिनो गोबां जायगाफोरखौनो गाज्रि एबा लेथ्रायै दोनो। नाथाय गुबुन हादरनिफोरा गासैबो ओ जा गायानो साफा थानायनि जाहोनानो जोंना फरायसालिफोराव बेफोर गियानखौबो जोंना सोना होफानायखाय जोंना बेफोरखौबो गोनांथिथार होननानै बिसोरो सानना लायो। बेनिखायनो बिसोरो बेफोर खामानिखौबो गावनि फरायनायजों लोगोसे मावफालाङो। नाथाय जोंनि दा जोंनि सुबुंफोराथ' दा गाव ओ बिसिनानिफ्राय सिखारनानै गावनि बिसिनाखौनो मोजां जाबना दोना एबा मुस्रिखौनो थिखाङा लासिनो ओ जानला मोनला दोननानै ओ बाहेराव ओंखारो नाथाय गुबुन हादोरखौ जोङो बेफोरखौ ओ बेफोरनि फारसे नायोब्ला गुबुन हादोरफोरा जोबोर आवगायनायखौ आङो ससियेल मिडिया बायदिनि गेजेरखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ।
दा होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबोबाय जोङो बे सावरायनायखौ उनाव हाय आवगायलांनो सै नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। नोंथांजों सावरायनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आं गोबां मोनथियि बा थ्राखौबो मिथिनो मोनबाय नोंथां। औ।
नोंथांजों सावरायनानैबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय। बेजों लोगोसे नोंथांनिसिम गोजोन गोजोननाय बाउहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोनथों।
गोजोन्थों नोंथां।
औ।